औ खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां? औ दा जोंहा मेइन टपिकआव फैनोसै नोंथां।
औ दे बुं।
जोङो माने दा औ जोङो माने जोंना गोदो गोदायनि लामा हान्थि नाय आरो दानि लामा हान्थिनायनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन नोंथांजों। सावरायलायनो। ओ ओ। जोंहा गोदो गोदोथ' जोंहा ओरैनो थांलाय फैलायनायाव होनबाथ' जा गारि म थर जेबो गैयामोन नङा होनबा बा नों थां।
औ गोबां असुबिदामोन।
असुबिदा माने औ। बेनिफ्राय जोंहा गारि थाबायनानैनो जोङो ओ जोङो जोंनिया गोदो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन ना नोंथां।
औ गोबां गोबां नांगौ जायोना गोबां गोदाननाय जायोमोन गोदो।
औ आलासि जानाय हक फरायसाफोराबो। स्कुलाव थांनाय हक। बेफोराव जोङो थाबायनानै। सो थांनाय जायोमोन माने गोदो। बेनिफ्राय औ।
गामनि बाइक नङाबानो ओंखारला नङा होमबा।
ओ ओ औ लामाफोराबो गोदो गोजो गोबां गाज्रिमोन अखा हाबाथाय। अखा बांखा अखा हाबाथाय। अनेग लामाया हाब्रु दैब्रु गोबां ग्लेब ग्लेब जायोमोन।
उम-उम-उम।
उम उम।
गोदो माने बुंगाद होननानै बुङोब्ला जोंनि सिगांथ मा होनो साइकेल गंसेखौनो बायनो हायामोननो गोदोनि मानसिया।
औ नोंथां औ।
जाय साइकेल बायगोन ओ बे साइकेल बायग्राखौहाय बायनायखौ थांनानै ज ज नायोमोननो गोदो माहाजोन माहाजोनासो बायनो हायोमोन साइकेलखौहाय।
औ खोना
आथिखालावथ साइकेलखौनो सालायलाखौनो बुंजाबाय माथो।
उम-उम-उम।
एल पि स्कुलावथ जेनबा थाबायना थांबाय गोदो उन्दैनिफ्राय नङा होनबा।
औ औ।
जेब्ला एम इ बा हाइ स्कुल बा कलेजाव थाङो नोंथाङा। थाबायनांदों थांनो मोनदोंमोन।
जोङो क्लास ओइटनिफ्रायसो साकोलदों थांदों माने साक इ बेबो साकोल बोराइजोंसो थांनो मोनदों।
अ इलफिस थारमाने गामियावनो दङमोन।
औ गामियावनो दंमोन नोंथां।
उम बिनिफ्राय हाइ स्कुलाव साइकेलजों।
औ क्लास ओइदनिफ्रायसो थांदों बेबो थाबायना थांदों बेयावबो।
उम साइकेला‌।
औ क्लास ओइदआवसो मोनबाय। बोराय बायना होदो न'आव।
साइकेल बोराय।
औ औ नोंथां।
आथिखालावथ लाजिसै साइकेल सालायनायखौ।
औ नंगौ नोंथां लाजियो।
मेट्रिक पास जाब्लानो बाइक बियो माथो आथिखालाव।
औ गोदो सायखेल बियोमोन दा बाइक बिग्रा जाबाय।
मेट्रिक पास जायिनि सिगांनो बिखायो आथिखालावहाय।
बिखायो बिखायो। ओम ओ गोदो माने आरो मोसौ गारि मैसो गारि बिनि उनाव गराय गारि बेफोरसोमोन ना गोदो नोंथां। गोदोनि औ दानियासो गा ओ बेफोरजों सोलियोमोन।
दानियाथ' माबा मोनसे मावनोब्ला बोनोबा ट्रेक्टर ट्रेक्टरानो सोलियो दा। आथिखालाव बांसिनानो।
औ नोंथां। साइकेलफोरखौबो सलायनांगौ जोंनि मा जायो मोजां जायो देहाफोरा एसे मोजां जायो।
बियामबो जायो साइकेल सालायनो
ओम जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखायब्ला ओ मा समाव उन्दुनांगौ मा समाव सिखारनांगौ आरो मा खालामबा मोजां जायो देहाफ्रा जोंना नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि देहाखौ जों मोजां लाखिनो थाखाय जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो
ओम
थाबायनांगोन
औ
एसे मोजां बारहावा जानो थाखाय
औ
लोगोसेयैनो जोङो आरो बारा गोबावलासिनो थाबाय थानांआ थाब उन्दुनांगोन। हर गोथौ गो थौ जाजासे खायसे खायसे थाबाय थायो आरोने। मेगन मोदै खालामनानै मेगन मोदैफोराबो बारा मेगन मोदै खालाम‌ नाङा। टाइम लायद टाइम
औ मा समाव उन्दुयोब्ला मोजां नोंथांनि थाखाय? ब्ला मा समाव सिखारो बा मोजां
माने मानसिफोरा बुंनाय मथेब्लाथायथ' थाब जानानै थाब उन्दनांगो नो। मोनाफोराव बारा थाबाय थानांङा नो
आथिखालावथ' मबाइल नायाब्लानो उन्दु लांङा मबाइलानो दोनो मानसिखौहाय
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
उम
मबाइल नायनानै आरो मेगननि पावारानो गैया जालांदो दानि मुगानि मानसिफोरा
औ आटसा बे मबाइल नायनायाव माबा फोर आइजें बाहायोब्ला मेगनफ्राव ससमा फोर बाहायोबा मेगना प्रटेक्ट जायो नामा?
बेखौ आं मिथिया दै माने बारा मेगनफोरखौ ब्राइटनेसफोरखौ बारा होनानै नायनांङा मेगनफोरखौ बारा आरो मबाइलफोरखौ बारा किसुमान मानसिया खायसे मानसिया माने मबाइलखौ मेगन खाथि फियन लानो नायो
औ औ
औ बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै नायनांगोन आरो मबाइलफोरखौ गथ' गथायफोरखौ एसे नोजोर होनांगोन खायसे गथ'फोरा मेगनाव मेगन खाथियावनो लानानै मबाइलखौ नायगासिनो नायबाय थायो बेफोरखौ नायनांगोन बिमाफोरा बे मेगन खाथियाव लानानै म बाइलखौ नायबाय थायोब्ला नाथाय बे गथ'नि मेगना एसे गाज्रि जालांगोन।
ब्राइटनेसफोरखौ एसे खमायना होनांगोन आरो जोंनि देहाफोरखौ मोजां लानो थाखाय जोङो गावखौनो गाव जोबोर जोथोन लानाया मोजां जागोन दानियावथ' गोबां बायदिसिना